न'
नोंथांनिसिम फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो
बिदिब्ला नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
नै आं दायो न'आवनो ओरैनो जिरायना दंथ'यो नोंथां।
बिदिब्ला आं नोंथांजों जोंनि फोरबो टपिकखौ लानानै सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागो हागोन
बिदिब्ला गिबियावनो आं जोंनि बैसागु फोरबोखौ लानानै फंनोसै
औ जागोन दे नोंथां
गिबियावनो बैसागु होनना बुङोब्ला बर'फोरनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो बैसागु बोथोर सफैनायनि सिगांनिफ्रायनो बयबो उन्दैनिफ्राय लानानै बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गासैबो गोसो गुदुं जानानै थाखायो।
औ औ थारैनो।
सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालिनिफ्रायनो जोंनि बे बैसागुआ जागायो बैस साग दाननि सेथि खालारखालि जों मोसौ बैसागु होननानै मिथिनाय जायो।
औ औ
मोसौ बैसागुआव जों जेरैबायदि मोसौखौ गलिनिफ्राय दुब्लि फारसे होना लांनानै जों लाव फान्थाव दुमब्रु फिथाइ दिगग्रि दाराय थारायनि थेन्थाजों जों मोसौखौ फख्रियाव होसननानै बे लाव फान्थाव बानाय हानाय जा थुख्रा बेजों